खोनादोंना नोंथांआ औ नोंथां नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना?
आं एसे आयदानि सायाव सावरायो होननानैसो नोंथांनाव फन हरदों।
औ नोंथां थारैनो सावरायजागोन औ।
औ दा जों सावरायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ आयदाया। जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै आरोना?
औ नंगौथारै नोंथां।
जों मा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो बा गोदो गोदायनिफ्राय जों मा मा ओंख्रि जाबोदों। बेनि सोमोन्दैसो सावरायनोसै औ। नोंथां एसे नोंथाङा दावराव खालामदों आरो नोंसिनो
औ जाबायना नोंथां।
आ नोंथाङा। आरो माने मा माजों जोङो जायो ओंख्रिफोरखौ।
औ नंगौ थारैनो औ औ औ जेरै जों बुंनो थाङोब्ला। थ' जेरै दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' जेरै जोङो। ओ जानो हायो आरोना जेरै--जोङो अनलाजों दाउ सबायजों साम' आरो जेरै जोंना नाफाम नाफ नाफाम नाफामखौ दथाङा मिथिगौ जानांगौ। औ थारैनो जोङो बेफोर खौनो जायो आरोना जेरै जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला। जेरै जोङो नारजिजों अमा जेरै जों फोथोखौनो जों नारजि होननानै बुंनाय जायो आरो ना
नंगौ औ
औ आरो जोङो जेरै बेफोरखौ जायो आरोना जोंनि बर' दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जेरै जों नारजिखौ जोङो गोबाव सम थिना दोननानैबो जायो आरोना नोंथां औ थारैनो जोङो नारजि बुङोब्लाथाय जोङो जेरै नारजि नारजिखौनो आं बुंग्रोनोसै नोंथांनिसिम औ जेरै जों बुंनो थाङोब्ला नारजिखौ जेरै जोङो नारजि होननानै गोरानखौसो जों नारजि होननानै बुंनाय जायो आरोना जोङो
नोंगौ नोंथां
औ जोङो बे बेखौ बुङो जेरै जोङो फाथोखौसो ओ जेरै जोङो बे फाथो गोथांखौसो जों फाथो होननानै बुंनाय जायो
आरो जों बे खौ गायोदि जेरै जोङो बेखौ गायनानै जेरै जोङो बेनिफ्राय गोबां फाथो मोननो हायो आरोना जेरै जोङो दुब्लि फोथाराव गायनानै आरो बुंनो नो थाङोब्ला जों गोबां रोखोमनि जेरै जोङो बेखौ ओ एवनानैबो जाजायो आरोना आरो जों बेखौ फाननानै गोबां रां आरजिनोबो हायो आरोना जेरै जों फाथो खौ फाथोनिफ्राय जों जेरै मोनो ओ जेरै जोङो फाथोनिफ्राय जेरै मोसौ फाखाबो मोनो आरोना जों जेरै औ आरो जेरै जों बे बे फाथोनि दिरुंखौ जेरै जोङो ओ साथि बा साथिफोराव जोङो आगोल बेखौ सोनानै जेरै जोङो केरासिन लगायनानै जेरै जोङो साथियाव सोयोमोन आरोना जेरै जोङो साथि लगायोमोन आगोलनि दिनाव दानि जुगावथ' जोङो एसे खम नुनो मोनबाय आरोना जेरै जों सा थि लगानायखौ औ बुंनो थाङोब्ला जोङो औ
खि होनदोंना?
औ साथि औ
औ बेयाव केरासिनजों जे फोजोंनाय साखिया बेवहाय फाथोनि दुरुं नो बाहायोमोन नङा होमबा औ औ
औ आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला बे फाथो फाथोआ जोंनाव जोंखौ जोबोद मदद खालामो आरोना जेरै जोङो मोसौ फागाफोरबो जोङो ओ मोसौ फागाबो जोङो बानायनो हायो आरोना जों बेखौ बेखौ जों बाजारफोराव बाजारफोराव मोसौ फाखा खालामनानै जों फानोब्ला गोबां रां मोननो हायो आरोना
नोंगौ नोंथां
औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बेसे फोरमायजागोन
नंगौ ओ बिदिब्ला जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनायखौथ' जों अनला जों दाउ सबायजों साम' बा सबायजों अमा बेफोरो नङा होमबा गुबैयै दायो आङो जोंनि गुबै दोरोङारि बेदर बा जों जानाय जायखौ जोङो न'आवहा जायोना न'आव फिसिनानैनो जेरै दाउ अमा, बोरमा बेफोरखौ जों फिना जायो न'आवनो नङ हबा आरो जोंनि बयनिबो मोजांसिन बा गासै मोजां मोननाय एबा गोथाव जानो बे बेदरानो जाहैबाय अमा बेदर
ज
बे अमा बेदरखौबो जों बायदिसिना रोखोमै जों जानो हायो आरोोना आथिखालावहा
रोङारि जानाय होनबाथ' जों अमाखौ बांसिनानो जोंहा बे सबाय जायो औ नङाबा नारजिजों जायो नङा हबा
दाथ' दैजां बोथोराव ओंखार ओंखारनाय जेरै थास' बिबार जोङो थास' बिबारजों अमा बेदर जायो नङा होनबा नोंथां? औ गोबांआनो थास' बिबार जमा बेदर जायो
औ बेफोरखौनो आं फोरमायनोसै दायो बिदिबा माने जोङो अमाखौ अमा मा माजों जायो आरोना जों मा मा जों मिलाइनानै जायो खौ जों जायो होमबा जों गुबैयै अमाखौ जों गासैबो बिनो जायो गै बेजों जायजोंनो नोंथाङा संना जायो बिदिनो बे गोथाव जायो आरोोना दा आङो मोननैसो फोरमायनोसै जेरै जोङो अमाखौ आथिखालाव जोङो बे थाइगिर गोखैया थाइगिर फिथाइया बेजोंबो जायो आर ना औ बेजों संना जायो खोम ओमफ्राय माबाजोंबो जादों बे नोंथांा फोरमायनाया थास' बिबारजोंबो जायो औ दा थास' बिबारजों माब्रै जायो आं बेखौ एसे फोरमायनोसै आरो न स संनायखौ संनायनि खान्थिफोरखौ दा गुबैयै जोङो मा खालामनांगौ अमा बेदरखौ जोङो फिसा फिसा गोदाना लानांगौ आरो ना सिगाङावहा
औ
औ माने जखानि आरो नोंथाङा बेसे गेदिर जानो हायो आरो जों बेखौ फिसा फि फिसा गोदाना लाबाय लानानै मोजां जों दैजों सु्राबाय सुस्रानानै माखासेया बेखौ रुग्राबो लायो आरोोना सारायावहा
औ
रुवाबो जेबो नङा ओमफ्राय दा जुदि रुवाबा मनिया जों मा खालामो बे मिेजियाम थायोना बेनि अमानि मेजेमखौबो जोङो सारायाव होयो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो थाव दिहुनो आरोना एसे संनानै ओमफ्राय बे थावा ओंखारनानै बिजआवनो जोङो सामब्राम गोजा ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हायजें बानलु देना लानायखौ जों बेयावनो होयो आरो होनायनि उनावहाय बे बेदरखौ ओमफ्राय जोंनि एवबाय थानायसै आरोना लासै लासैहै
औ नोंगौथार न
बे अमानि थावजोंनो आरो ना अमा मेजेरनि
औ
माबा नोंथां माने अमा मेजेमजों थाव बाहायाबा थाव गुबैफोरबो होजायो आरो मानोना अमायाव बांसिन थाव थाखायो नालाय मेजेमावहा बेखायनो जों मेजेमनि थाखाय थखौनो बाहायो आर ना सिगांग्रो एवग्रोना लानानै थाव दिहुननानै ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला अमाखौ मोजाङै एवबाय थाबाय एवनानै मोनहां जाबाय एसे संख्रि सारना होबाय संख्रि सारनानै बेवहाय दै ओंखारगोन एसे संख्रि सारबा दै ओंखारो आरो ना बेदरफोरनिफ्राय एसे ओमफ्राय बे उनाव हालददि होबाय होनानै ओमफाय जिराफोर होजायो आरो ना मस्ला जिखुनु
औ
खोबना दोनबाय दसे खोबना दोननायनि उनावहा जोङो थास' बिबारखौ मोजाङै बासिनानै बेखौ सुस्रांनानै जोङो फिसा फिसा हानानै अमा बेदराव होफायो आरो एवनायावहा ओमफ्राय होनानै बेखौबो औ एसे एसे एरबाय थानांगोन आरो ना खोस्लिजों औ सिथाबयिनि थाखाय ओमफ्राय उनाव खोबना होदो। खोबथना होखांनानै जेब्ला बिनिफ्राय दै ओंखारगोन नना एसे एसे थ' दै ओंखारखायो थिर थालिर बिबारनिफ्राय थास' बिबारनिफ्राय सरि ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला बेखौ एसे मोनबाय आरोोना बेदरा बेयो माने बेदरजों आरो थास'बिफोराबो मोनलांजोबो आरो गासिबो बेनि उनावहाय जों बेहाय थास' बिबाराथ' मानो नालाय बे माननायखौ दाननो थाखाय नाथाय जों गोखैफोर होजायो आरो जेरै नारें गोखैखौ होजायो। नङाबा मैथा गोखैफोरखौ जों होजायो आरो ना मैथा गोखैखौ
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि खर' मानिनि थाखाय जोङो खारदै एसेब्लाबो होनांगौ आरो ना नोंथां
औ नंगौ खारदैबो होजायो आरोना नोंथां औ
नंगौ थारैनो। खारदै होब्ला अब्ला जोंनि गारामाफोराव मानिनि थाखाय जों खारदैखौ बाहायनाय जायो आरो।
नंगौ
जेरै जों गोबां जेरै जों अनलाजों औवा मेवाइ अनला अनलाजों ब्रयलार अनलाजों दाउ बेफोरखौ जोङो गासैखौबो संब्लाबो जोङो अनला जिखिनि जायाखै जों खारदै बुस्थु नांगौ आरो ना जेरै जोंनि बर दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला थ जेरै जोङो नाफाम मैगंखौ आं बुंनोसै नोंथांनिसिम फंनैसो नाफामखौ जोङो नाफामखौ जोङो जेरै जोङो थास' थास' बुगाखौ जेरै जोङो ओ जेरै जोङो दानना लाबनानै जेरै सिखाफोरजों सायनानै जोङो आरामसे जोङो सान्दुं एसे फोरानदबनांगौ आरो ना आथा राननो थाखाय।
नोंगौ
औ जेरै जोङो बेखौ एसे फोरानदबनानै जेरै जों नाफोरखौ जेरै जोङो गुरना लाबोननायबा जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै जोङो बेखौ बेखौ बेखौ नाखौ जोङो ना बे जों जोङो थास'खौ ज जोङो जमा ज' देनांगौ आरो ना आरो जोङो औ आरो जों बेखौ ज' देनानै जोङो बेखौ बयामफोराव सोनानै दोननाय जायो आरोोना नोंथां जेरै जोङो बे औ औ आस औ नं औवा हासुंयाव औ औ देनाय समावथ' होनाय जाया नोंथां बिदिनो सिम फोल देयो आरोना जोङो जेरै थास'जों नाजों मोननैजों बो ग्रोब मिलायनानै जोङो देयो आरो ना बांद्राय थास' बुरजाब्लाबो गोथाव जाया आरो बांद्राय नाखौ ना होब्लाबो गोथाव जाया होननानै जों समान समान देयो आरो ना आरो जों औवा हासुंफोराव औवा हासुङाव जेरै जोङो सोनानै दोनो जेरै बेहाय जेबो बार हाबनो हाया जेरै थालिर बिलाइनि गोरान थालिर बिलाइ थालिर बिलाइ गोरानखौ जोङो बेहाय मिथि होथेनानै आरो जोङो हाजों लेथिनांगौ आरो ना औ जाहाथे बेहाय जेबो हाबा। आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला औ बार हाबिनि थाखाय आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै बेखौ ओ बयामफोराव बोसोनानै दोन जायो आरोना बे आयनानि बयामावबो सोनानै दोनना दोननाय जायो जों बेखौ गोबाव मास मोनसे गाहाम दोनब्लाथाय जों बेखौ गोबां ओ जोबोद गोथाव मोनजायो आरोना। बिदिनो सप्तासे सप्तानैयाव बेखौ गोथाव जाया आरोना नोंथां।
नंगौ।
औ आरो जों बेखौ संनो थाखाय जेरै लाहार फाहार लानांगौदि जेरै जोङो बेहाय खारदै एसे आरो जेरै नाफाम आरो दै गुदुंखौ जों फुदुंग्रोना लानानै
नंगौ।
औ आरो जेरै जों नाफामखौ होनाय जायो आरोना बे ना ना फाम देनायखौ आरो जेरै जों खारदै एसे होनांगौ। खारदै होआब्ला बेयो गोथाव जाया मानो ओ बिजाल बिजाल जाया आरोना जेरै गोब्राब्रा जायो आरोना।
नंगौ नंगौ नोंथां औ‌।
औ बेनिखायनो जोङो खारदैखौ एसे होयो आरो बिजाल जानायनि। खारदै होआब्ला बेयो बिजाल जाया नालाय आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बेहाय गोबां ओ जोङो टमेट'फोरजोंबो जानो हायो आरोना। फान्थाव गोखै बे टमेट'आ औ बेफोरजों बांसिन जायोब्ला जोबोर गोथाव आरो औ। औ नोंथां थारैनो नोंथांखौ सावरायना जोबोद गोजोननाय मोन औ बिदिनो
दे।